उ औ नोंथाङा खोनादोंना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ होमबा ओ नोंथाङा फ्रि दङबा नोंथांजों दसे समनि थाखाय आङो रायज्लायनो नागिरदों नोंथाङा सोलाबगोन ना?
औ नोंथां सोलाबगोन नोंथां सोलाबगोन।
ओम ओ आं ओ ओ जेरावहाय जोंनि बर' आइजो फोरा बांसिनानो ना हमनायाव इन्ट्रेस्ट बा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय आं ओ ना हमनाय बा नोंथाङाबो ओ जा एसे रोङो ओ फोरमायहरबानो जाबाय। ओमबा आंनो गिबियावहाय ओ नोंथांनो सेयार खालामसै ओ जेसेखि रोङो औ ओ जेरावहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्राय बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा बा हौवाफोराबो जा ओ सेन सानानै गोदोनिफ्राय जाबोनायखौ नुनो मोनबोदों। ओ जेरावहाय ओ सेंखौ बांसिनानो दुब्लि फोथारावहाय दा थ दैज्लां बोथोर दुब्लि फोथारावहाय बांसिनानो सें सानायखौ नुनो मोनो आर ना ओमफ्राय दुब्लियावबो आरो जेरावहाय दंग' थायो दंग'फोरावबो बा ओ जेराव ओ जायगा लाना जायगा दैमा थायो दैमाखौ। सें सानायखौ नुनो मोनो आरोना दै खम जाबाथाय दै बुरजाबाथ' हाया। दा दा बायदियाव माने दैज्लां बोथोरखाय हाया आरो। बाराय ओ दैमाफोरावहाय ओंखायनो दुब्लि। फोराव बांसिनानो सें सानायखौ नुनो मोनो। ओमफाय ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय बांसिनानो। जेखाइ बा जेफोरजों ना हमनायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय। ना होनबाथाय जोङो बांसिन नानो गोदोनि बायदि ना खम जाबाय नङा होमबा। नोंथांमोननिसिमबो औ गोदोहाय माने बायदिसिना ना मोनोमोन बा खोनानो मोनोमोन ओ। जोंबो मोनोमोन दा माने एसे खम जानायखौ नुनो मोनो आरोना। ओमफाय मानसिफोराबोहाय सम मोनि बा समनि आंखालजों हाथाइनिफ्राय बायनानै जानायखौ नुनो मोनो बा। खोनानो मोनो जेरावहाय समनि आंखाल। बोथोरा सोलायो बिदिनो मोनसे औ। ओमफ्राय ना होनबाथ'। दैमायावहायबो जेंगायफोरजों बांसिन ना हमनाय नुनो मोनदों आङो दैमायावहाय जेंगाय। मोजां जायो होननानै खोनानो मोनो आरोना ओमफ्राय। जेरावहाय दैमायाव अन्थाइ अन्थाइ बोखानानै मानो नाथुर ना थायोदि।
नंगौ।
औ नाथुरनाया माने अन्थाइ सिङाव हाबनानै थानायखौ नुनो मोनो दैमायावहाय खांख्राइफोर बि साम' साम'खौबो मोनो। ओमफ्राय साम'आथ' अफबा अफ्रि बा ओ। दग'फोरावबो थायो जेरावहाय बांसिनानो खननानै सबायफोरजों। जानायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय ओ दाथ' साम'फोरखौबोहाय जोङो सोलाबथाराबा हाथाइनिफ्रायबो। बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंथां औ।
दा जेरावहाय हाल एवबा खांख्राइफोर बा खोसियाफोर जायगा लाना जायगा ओंखारोबा मोनो।
औ।
औ ओमफ्राय ओ ना होनबा थ' जेरैहाय हाइनिया हाथाइनिया गुबुन हारिनिफोरा माने जेरावहाय मुला सारनानै फेदेरनाय बा मुलिफोर होनानै हमनानैसो फान जायो नालाय ओंखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालामो सोलाबबाथाय ओ ज' ज' जेखाइ एबा जेंगायफोर जे लानानै ज'यै जयै थाङो आरोना जेरावहाय ना हमनानै गुरनानै लाबोनानै न' जायो जेरावहाय नोङो जेबो देहानि लस जायालासिनो हासार मुलि होयि ना जानाय जायो जेरावहाय देरनाय
नंगौ।
बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथांमोनखि जा मा मा जों मा मा गोनांथि जायो ना हमनोबा बांसिन माखौ बाहायनाय जायो एसे खोनथाहरनो हागोन ना
जागोन नोंथां जागोन ओ ना हमनाय होनोब्ला माने जोंनि बर' समाजाव एबा सुबुं माहारियाव माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखौ जों दासिमावबो नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां जेरै जोंहा ना हमनो एबा ना हमनो थाङोब्ला माने मा बुस्थुफोर नांगौ एबा मा जिरादजों माबायदि नाखौ मोनो बेफोरखौ जों सिगाङावनो रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां जेरै औ दैमाफोराव थाङोब्ला जोंहा फासिजाल ओमफाय जे नङाब्ला नङाब्ला मुसारि बेफोरखौ लानानै माने दैमाफोरनिफ्राय जों माखासे नाफोरखौ ओ हमनानै लानानै फैनाय बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै फासि फासि जालाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ना एलेंगा ना खान्दा नै बैफोर नाया माखासे फासिजालफोरावहाय नांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
आरो आरो जों बुंनो हायो ना हमनाय होनोब्ला जेरै जोंनि बर' आइजोफोरा नोंथाङा फोरमायलांबाय माने जेखाइ एबा सानद्रिफोरजोंबो गुरनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय बै जेनाखि खि बै बिलोफोराव गुरनानै लायोना जेखाइफोरजों बांसिनानो फ्राय फिसा फिसा नाफोरखौहाय मोनसिननायखौ नुनो हायो आरो नोंथां
औ
माने जायखौ जों माने बुंनानै ओरैबायदि मोनसे गोथाव बुंनो हायो आरो जायखौ जों गुरनानै लाबोनायनाय नाफोरखौहाय जेरै न'नि बारियाव थानाय मैगं जेरै मैथाफोरजोंहाय मैथा गोखै मैथा बांगाल नै बैफोर मैगंफोरजोंहाय जायो आरो नोंथां आरो दायो नाफोरखौ मोनबावो बेजों लोगोसे जोंनि दुब्लिफोराव दैज्लां बोथोराव माने ओरैबायदि मोननो थाङो माने गांजेमाफोरखौबो मोनो आरो नोंथां
औ
माखासे दै गोथौ एबा दह्ला हाफोराव बै गांजेमाफोरा माबा दंफां नङाब्ला थास' नैबेफोराव गोजौआव बिदै दैनानै थायो ओमफ्राय बिदैनि सिङाव हाय गांजेमाया सिङाव दैनि सिङाव थायो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेफोरखौ हमनानै माने बिनि मोदोमनाया ओरैबायदि मोदोमफ्रु माने गोथाव मोदोम लायो आरो नोंथां माने रायज्लायोब्ला मोनजानाय बायदि मोनलायलायो आरो नोंथां
औ औ
माने बेफोरखौ हमबोनाय एबा हमनाय होनोब्ला माने बेफोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों जों बेखौ नुनो हायो आरो नोंथां आरो आथिखालाव आथिखालाव जों ना हमनाय होनोब्ला बुंनो हाबावो जे माखासे जायगा लायै जायगा जेरै दैमा बिानिफ्राय बोहैबोनाय बै दैफोराव माखासे बान्दो थेथेनानैबो नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
औ बिनि गेजेरजों नाया बुरजा मोनोब्ला माखासे न'खराव जानो एसे लाबोनानै ओ माखासे हाथाय बाजाराव फानहैनानै बेजोंनो ओ न'खराव गोनां जानाय मुवा बेसा सादफोरखौ बायनानै लाबोनायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ
औ बेजों लोगोसे जोङो दैमाफोराव आरो दै दैलाम फोरनिफ्राय एबा दै दैसाफोरनिफ्राय बै खांख्राय ना खांख्राइफोरखौबो आजिखालि मोननो थाङो माने बांद्राय बे खांख्राइ गिदिर गिदिरखौ मोनाब्लाबो खांख्राइ फिसा फिसाखौ जों ओ दासिम मावबो मोननायखौ नुयो आरो नोंथां बैफोरखौ जों न'नि बारियाव थानाय जायखौ बुङो जोङो माइसुन्द्रि नोंथाङाबो खोना बेदोंना
औ औ लाबो
माइसुन्द्रिफोरजों बाथोन देनानै जायोब्ला माने जोबोद गोथाव मोनो आरो नोंथां औ
ओमफ्राय ओ ओ जेरैहाय ओ गोदोहाय खांख्राइ गोबां ओ बहुदआनो गिदिर गिदिर मोनोमोन ओ दानि जुगाव माने फिसाबाबो एसे एनै मोनखायो आरोना। औ ओम फाय ओ जेरावहाय जोंनि खांख्राइफोरा बा साम'फोरा जोंनि बर'नि नि मोनसे मुंदांखा बा बयजोंबो मिथिजानाय अनसाय जानाय जेरावहाय जों ओ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि हादराव फैनानैहाय बर'फोरनि हटेलाव ओ जोंनि बर'नि मैगं थाइगं बा साम' आ ओ सेराव गां जेमा बायदिसिना ओंख्रिखौ मैगं थाइगंखौ मोननो मोनो माने जेरावहाय गुबुन हारिनिया फैनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना
नंगौ नोंथां नंगौ माने बै समावहाय ओ माखासे गुबुन हारिफोरा जोंखौ बुङोमोन माने ओ बर' हारिया ट्राइबेल हारि ओ खांख्राइ जाग्रा माखासे खांख्राइ एन्जर मैहुर खालामनानै ओ गाज्रि बुस्थुफोरखौ जाग्रा होननानै बुङोमोन आरो नों थां नाथाय बैफोरबायदि होनग्राया माने सानना नायोब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोनहाबो जा जेखौ जों जायो जोंनिफ्रायसो बांसिन जालांनो हमबाय आरो नों
औ औ जेराहाय जोंनि आ आसामाव माव मा जोंनि बर'नि माबाखौसो बांसिन जानाय खो नुनो मोनो आरोना दानि जुगावहाय। जेरावहाय गोदोहाय ओ जोंनि बर' ट्राइबेलखौ मुगैनाय बा बांसिनानो ओ माबा ओ फबनानै दोननाय रखम मुगैनाय बा बांसिनानो खोनानो मोनोमोन नङा होमबा
नंगौ
औ
अब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाबा बाय नामा नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां